औ फ्रि दंना अ नोंथाङा फ्रि मोनब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै फैदों बेनो जाहैबाय दानाय लुनायनि बेलायाव
अ दे नोंथां
दा आङो ससे बिबुंथि लाखिगोन बेनि उनाव नोंथांनिसिम सोंलु सोंनाय जागोन जागोन ना
औ जागोन नोंथां
औ ओ जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि गामिफोराव जों गोबां नुनो मोनो दानाय लुनायखौथ' जों दासिमबो नुनो मोनो गोमालाङाखै जोंनि दान लुनायफोरा बर' हारियाव दासिम बो दङ गोथाङैनो दङ आरो बर' गोमालाङाखै बेफोरो दा आङो जोंनि बर' हारियाव बा बर' गामि फोराव आं दानाय लुनायाव दासिमबो गोमालाङाखै होननानैथ' जोङो बुंखाबाय बिनि गेजेराव आङो जास्ट ओ फाराग थि दोन्थोनो दिन्थिनो गोसो जायो आरो दानि आथिखालनि आरो सिगांनि मानसिफोरनि दानाय लुनायफोरनि गेजेराव
औ औ नोंथां
दा जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर' हारिमु बेयाव जोङो नुबोदों दानाय लुनायफोराहाय बोरैहाय जायो गामसाफोरखौ जों दानो लुनो मोनदों आरो बिनिबो सिगाङाव जोङो नायोब्ला नायबिजिरना नायोब्ला जोङो जारिमिनफोराव बा बिजाबफोराव फरायनानै नायोब्ला जोङो खोनानो मोनो जे दानाय लुनाया जोंनि बर' हारियाव गिबिसिन गैयामोन दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों महात्मा गान्धीनिखौसो गिबिसिन दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनो बिजाबफोराव आरो खोनानो मोनगोन दा जोङो मोनसे पिकसाराव नायोब्ला बा फटआव नायोब्ला जोङो बिजाबावबो नुनो मोन जे महात्मा गान्धीया गावनो खुन्दुं बानायनानै गावनो गामसा दानायफोरखौ जोङो नुबोदों आरो
जोथरजों थुननायफोरखौ नुबोदों
बिनि उनाव जोङो बर' हारियाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो दानाय लुनाया बोरैहाय जाफैयो जेरै बोरैहाय मानसिफोरा लाथा एम्फौफोरखौ फिसिनानै खुन दंफांफोरनिफ्राय खुन्दुं ओ दानानै बिसोरो गावनि गामसा दखना सादोर दखना थवसुमि फोर गासैखौबो जोङो दानायखौ जों नुबोदों दा आ जोंनि बर' हारियाव खुन्दुं एबा दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गाननाय जोमनाया ओरैबायसा समायना नुयो जेरैहाय आ सि खिरि सिख्लानि महर जे जायखौ जोङो बर'आव होनो दखना गाननाय जों लोगोसे
औ
आरनाइ गोथां बा आरनाइ गोजा गोमो बायदि बायदि गाबनि जोङो गाननाय जोमनायखौ जों बर' सिख्लाफोरखौ जों नुनो मोनो दा हौवासाफोरनियाव नायोब्ला जोङो गामसा गोथां जेरैहाय दख दखना बायदि बैयै गस्ला कटखौ जों वेस्ट कटखौ जों नुनो मोनो आरो बिथिं आरनाइ गोदोनियाव लानायजों गोबां मोजां नुनो मोनो आरो दा बयनिख्रुइबो देरसिन सिनायथि जोंनि बर' हारियाव जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जा यखौ जों मोननो हादों बेनो जाहैबाय आरनाइ
औ आरनाइ
आरनाइया जोंनि आसामावल नङा आं बुंनो सानो दिल्लीफोरावबो मुम्बाइफोरावबो गदाय भारत बरर्सआवनो जोंनि ओ दानाय लुनायफोरखौ बा जोंनि कालचार खौ जोंनि हारिमुखौ मानसिफोरा ओ गोबां सिनायो आरो बाख्नायो दा नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों जे नोंथाङा दानाय लुनायनि बेलायाव बा बर' हारियाव गोबां मानसिफोरा दानाय लुनायखौ मावबोगासिनो बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बिबुंथि लाखिनो
औ दे नोंथां बिदिबा आङो आंनि मिथिनाय बायदिखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै बर' बे जोंहा नंगौ नोंथाङा दिनै बुंलांबाय गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाया दङ दासिमबो दङ जोबाखै बे नंगौ थारैनो नोंथां जेखौ बुंदों बियो ओ बर'नि हारिया औ जों बर' हारिया माने मालायनि सायाव सोनारग्रा हारि नङा होननानै मिथिनो मोनो गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन मावनाय दांनाय खामानियावनो होन जों बर'आ गावनो मावनानै दांनानैबो जानो जायो आबाद खेथि खालामनानैबो जायो आरो गाननाय जोमनायखौबो गावनो बर जों बर'आ गावनो गावनि आखाइजों बानायना गाननो हायो गान बानायना गाननो हाग्रा जाथि हारि होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आखा फाखा होननानै दानाय लुनायावबो जेरै गोदोनि दिनाव ओमफ्राय गोदोनि दिननिफ्रायनो आबैमोना आबौमोननिफ्रायनो जों नुबोदों जेरै इन्दि इन्दि एम्फौ लानानै इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो इन्दि एम्फौखौ लानानै इन्दि एम्फौआ जेथिया मोनो जथिया फिथोब थोबो होमबा फिथोब ओंखारो फिथोब जायो बे फिथोबखौ जेथिया एम्फौखौ एरख'नानै फिथोब फिथोब ओंखारो होनोमबा बे फिथोबखौ जोंनि आबै आबौमोना गारामोन बेखौनो जमा दोननानै बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिरुननानै गावनो निजेयै खुन्दुं बनायनानै थावख्रियाव लुनानै गावनो खुन्दुं जोब रुनानै गावनो सोंनानै गावनो दानानै गानबोनायखौ जोङो खोनानोबो मोन्दों आरो नुबोनोबो नुबोदों नुबोदोंबो आरो गोदोहाय आबै आबौमोननि टाइमाव खुन बिफां होननाय दंमोन ना बे खुन बिफांखौबो गोबां गोबाङानो गायोमोन न' न' गोबां थायोमोन दानि जुगाव खिन्थु खुनखौ बारा नुबांनाय जाला गोदो बांसि जोङो दै उन्दैयाव फुन बिफांखौ खोब नुयोमोन दा जों देरनायजों खुनखौ जों नुनो मोननाय जायासै
फ्रायानो नुला होनजायो सोरनिबा गामियाव थानो हागौ दा फ्रायानो नुला गामि गामि बेखौबो जोंनि आबै आबौमोनहा बे खुनखौबो गावनि आखाइजोंनो थावख्रिजों लुनानै खुनखौ दिरुननानै खुन्दुं बनायनानै बेफोरखौबो दाबोदोंमोन बेफोरो जाहैबाय माने मोजां माने मोजां खुन्दुं गाननोबो मोजां गोलोम बोथोर गोजां बोथोर जेरावबो गाननो हायो गरम जाया मोजां
जि होननानै बुंनो हायो आरो दाम बेसेन गोसाबो बेफोर खुन्दुंनि जिया इन्दि जियाबो दा गोबां बेसे बेसेनाव जोंङो फाननो हायो गोबां बेसेननि जोङो बायनांगौबो जायो दा बेफोरजोंबो जोङो न' न'खर खुंनायाव हेफाजाब मोनो दानि जुगावबो जोङो एम्फौ लानानै खुन्दुं फिथोबनि खुन्दुंजोंनो जोङो माने न'खर सालायनायावबो हेफाजाब मोनो आरो दासिमबो जोनानै थाङाखै बे खुन्दुं दुरुननाया बे खुन्दुंखौनो दुरुननानै जोंनि बर' हारिया गावनो दानानै गावनो गानो आरो रं बिरं माने गोजा गोथां गोमो जोंनि बर'आ मोनसे गाब गोनां दख'ना गाननाय खौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो गोमो दाउदै होनो गोमो गोथां होनो गोमो गोजा होनो बेफोर बेफोर मानि रंखौ जोङो दा दायो बाजार गलाफ्रावबो खुन्दुंखौ मोनसे हिसाबै लायनानै गावनो लायनानै बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन खालार लाबोनानै जोङो गावनि दख'नाखौ समायहोनो हिसाबै जोङो लाबोनानै गावनि न'आवनो बानायनानै गाननाय जायो आरो जोङो गावनि महरखौ गावनि देहाखौ समायहोनो थाखाय जों मोजां खालार मोजां आगर बानायनानै जोङो गाव गावनो बानायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहाथ' बर'आव गाव गावनो बर' हारिनि मोनसे आगर थाखायो दाउराइ जेरै दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन लाव बेगर आरो फाहार आगर बेफोरखौ जों बर'आथ' आगोलनिफ्रायनो एरबोनाय दाबोनाय गावनि बर' हारिनि मोनसे आगर होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोनो आरो जेरै दा जों आर'नाइयाव फाहार आगरखौ गोबां बाहायनाय नुनो मोनो जोंनि आर'नाइ बर'नि आर'नाइ होनोबा आर'नाइ होनबा जों बर' हारिनि मोनसे नेरसोनखा होननानै मिथिनो मोनो आरो बे आर'नाइयाव जोङो फाहार आगरखौ एरथारो फाहार आगर होनबाथाय जोंनि बर'नि आरो बियो बर'नि सिनायथि आरो ओंखायनो फाहार आर'नाइखौ जिखि खालारानो दाया मानो जिखि रंनि दाया मानो फाहार आगरखौ जोङो एरथारनांगौ जायो जोंनि जिं जिङा होमबासो बे जोंनि मोनसे आर'नाइ होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जे फाहार आगरा गैयाबा बेखौ आर'नाइनि महर लाया आरो फाहार आगर जेथिया थादेरो होमबासो आर'नाइ महर जायो आरो बियो जों बर'आ बेफोरखौ गावनि न'आवनो गावनो बानायनानै गावनो दानानै जोमो जेरै जोंहा दा बैसागु फोरबोफ्राव बेफोरखौ नांथारगौ जायो नङा होमबा बर' हारियाथ बैसागु फोरबोखौ गोबां फालियो बेहाय जोङो मोजां खाालारनि दख'ना गोमो गोथां गोमो गोजा बिदि मोजां खाालारनि समाय होनानै दानानै बैसागोआव गाननो दादों बैसागोआव जोमनो दादों बेफोरबायदि होननायखौ जों खोनानो मोनोमोन गोदोनिफ्रायनो जेरै बैसागु आव जोङो गोमो दखनाखौ बांसिन बाहायो आरो गोजा जोमग्राखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो फाहार आगरनि जोमग्रा जों बेखौ बाहायो गोजा गस्ला जों बाहायो आरो आरनाइ जों बाहायनाय जायो आरो आरनाइखौ जोंनो नांथारगौ जायो बैसागो बोथोराव जों आरनाइ लानो मोनाबा जोङो माने बैसागु जानाय बायदिबो मोना आरो माने समायनाय मोना गावखौनो माने जोंनि बे धोरोमारि हारिनि ड्रेसखाय जों गोबाङानो मोजां मोनो आरो जों दा बिदि गाननानै दानानै लानानै गावनि माने गावनि महर मुसेखौ समायखांहोनो हायो आरो हौवाफोरनो जोङो गामसा दानाय जायो हौवाफोरनो जोङो न'आवनो गावनो गामसा दानानै गानहोनाय जायो हौवाफोरनो बैसागोआव गाननो न'आव थानायाव गानोबाबो जोंनो गामसा नांगौ जायो हौवाफोरनो
दा जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो गामसा दानानै होनाय जायो हौवाफोरनो
हौवाफोरनोबो गामसाया गोनांथारखाय जोङो हौवाफोरनि हौवानिफोरनि नामै गामसा दानाय जायो आरो बैसागुआव जोङो हौवाफोरखौ गामसा गाननानै माने थाबायनाय नुयो बा जों मोजां मोनो माने बैसागुआ बर'नि मोनसे हारिनि धो रोम नेमखान्थिनि मोनसे फालिग्रा हिसाबै बर'फोरखौ जोङो गामसा गान गाननाय गानोबासो मोजां नुयो आरो बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ फालिनायाव लंपेन्ट गाननानै फालिनाय जाया गामसा गाननाय हिसाबै जों ब बर' आइजोफोरा हौवाफोरनो गानहोनो थाखाय बैसागुआव गारोनो थाखाय माबा मोनसे फोरबोआवबो गाननो थाखाय गामसाखौ दानानै होनायखौ जों नुनो मोनो बे जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे आखु थाइखा आरो नेम होननानै जों मिथियो आरो बर' हारिनि दा जोङो बाहाय गोबां गुबुन गुबुन खाालारनि होनानै गाननाय जायो आरो दानि जुगाव जोङो हौवाफोरनि गामसायावबो नुनो मोनबाय पाहार आगर एरनाय फाहार आगर लानायखौ जों नुनो मोनबाय दानि जुगाव गोदो गेजेर गेजेरावथ जोङो बांसिन दायो आरो नुनायखौ नुबाय आरो दा माने फा गामसायावबो फाहार आगर होनानै समायहायखौ जोङो दा नुनो मोनबाय आरो
औ
हौवरफोरनि थाखायबो बे फाहार आगरखौ बाहायनाय जाबाय आरो हौवाफोरनो जोङो समायहो थाखाय वास कदबो बानायनानै गानहोनायखौ जों नुनो मोनो दा आथिखालनि मुगायाव आथिखालनि मुगाया दा गोरों मा जानाय हिसाबै माने जोङो समायहोनो बोरैबा साबसिन नुयो बेखौ समायहोनो थाखाय गुबुन गुबुन बिदिनो वइेस कड खालामनानै गोदोनि समाव माने वयोस्ट कट खालामनानै गानहोनायखौ नुवाखैमोन। ओ जाहा आरो हौवाफोरखौ जोङो दख'नाजों बिदन दख'नानि सुथि खुन्दुंनि दख'नानि अवेस कट बायनानै बानायनानै गानहोननायखौ नुबाय सोरबाया आरो इन्दिनि इन्दि खुन्दुंनि इन्दि सिनि ववेस कट बानायना गाननायफोरखौ नुनो मोनो दा हौवाफोरखौबो। आरो सोरबाया आर'न आरो साजायसिनो होनो थाखाय आर'नाइखौबो होदेरनानै ववेसखौ बानायनानै गानहोनायखौ जोङो दा गोबां नुनो मोनो आरो माने जौगाखांसिननाय हिसाबै बर'फ्राबो दा माने गोदोनि समाव एसे बारा जौगानाय नङामोन नालाय बर'फोरा दा जौगा खांसिनबाय बर'फ्राबो गोरों जाबाय हिसाबै गोदोनि